हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथांङा ओरैनो दंना दा?
औ दं
माने आं नोंथांजों बे सावरायनो ओ मोनसे फरायनायनि सायाव जेनेबा फरायोब्ला मा बु मुलाम्फाफोरखौ जों मोननो हायो बेखौ सावरायनो साननानै हरदोंमोन आरो।
सावराय जागोन।
औ अब्ला नोंथाङा एसे बुंनानै होदो नामा जों जेनेबा फरायोब्ला मा मा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो?
औ
औ
ओ जोंनि आयदाया होमबा दिनै फरायनायनि सायाव मुलाम्फा जानायनि सोमोन्दै नङा होनबा?
औ नंगौ।
औ फरायबाथाय जोङो जोबोद ओ आयदाफोरावनो बा जोबो ओ समाजावबो जोबोद मो माने मान होजायो नङा होनबा? फरायनाया जोंनि जि ओ जिउवाव दिनैनि बे आथिखालनि गोदान मुगाजों ओ सोलिनो थाखाय फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदो मानो होनबा नोङो ओ जेबो लेखा फरा रोङाबा समाजाव समाजनि नेमखान्थिफोरखौबो नोङो बुजिनायाव एसे गोब्राब जायो आरो उम गिदिरफोरजों बा उन्दैफोरजों ओ माबा मोनसे बाथ्रायाव सावरायलायनायावबो नोङो बेयावबो गोनो गोथो जायो बेनि खायनो जोङो फरायनायफोर फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदों आरो नोङो फरायनाय थाबा नाथाय बा फरायनो गोरों लेखा गोरोंबा समाजावबो मान होजायो।
औ।
औ बेबायदिनो फरायनाय फराय सासे सुबुङा फरायनाय बा फराय लेखा फरा गोरों जाब्लाथाय ओ समाजावनो मुलुगावनो नोङो जेरावबो थांनानै थाहैनो हायो। आरो जोङो माबा मोनसे ओ कम्पानिफोरावनो जा माबा मोनसे अफिसफोराव माने सरकारि अफिसफोरावनो जा जोङो ओ बेयावहाय ओ साख्रि मोननोबा जोङो लेखा फरा गोरों जानांगौ नङा होनबा। अब्लासो मोनो। ओ बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागौमोन।
औ आं बुंनि।
औ।
आथि माने आथिंखालनि जुगाव फरायनाय होनोब्ला खोब गोनां जानानै फैबाय। ओ। बे माने बुहुमाव थांनानै थासान्दि सासे सुबुङा गावनि जिउ खुंनाय राहा लामाखौ मोजाङै बा गोरलै खालामनो थाखाय आथिंखालनि जुगाव फरायनाया खोब गोनां जोंहा मोजां फरायनाय थायोब्लासो मोजां। मोजां मोनसे डिग्रिफोर थायोब्लासो जोङो खामानि दामानिफोरखौब्लाबो मोननो हायो जेरै गरमेन्ट साख्रियानो जा नोंथाङा बुंलांदों जेरै गरमेन्ट साख्रियानो जा प्राइभेट साख्रियानो जा बेफोरबायदि साख्रि फोरनि थाखाय जोंनो दिनै गोबां गोजौ-गोजौ थाखोनि माने सार्टिफिकेटफोरखौ जोंनो नांगौ जायो।
औ नंगौ
औ जुदि बेफोरो जोंनियाव फरायनायफोरा गैयाब्ला सासे सुबुङा दिनै माने आंनि नुनायाव थांनानै थानाया खोब गोब्राब बि बिथाङा जिहेथु बे ओ बिथाङा जेबो डिग्रिफोर गैया। बिनि जाउनाव बिथाङा ओ गोबां खामानिफोर गोनां जागोन। फरायनाय सासे फरायनाय नङा होननानै आं सानो आरो थिग बेबायदिनो सासे फरायनाय फरायनाय मानसिनियाव गोबां माखासे बाहेरानि गियानजों लोगोसे बिजाबनि गियानफोरा गोबां थायो खि फरायि मानसिया बे बिजाब नि गियानफोरा थानाय नङा होननानै आं सानो आरो औ
औ औ नंगौ ओ नो थाङा थिगानो बुंदों ओ जेरैबायदि औ औ
औ दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथाङा जेरैबायदि दायो बुंबाय माने फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होनबा समाजाव जलिनानै थानो
औ
माबा मोनसे गेदोर खामानि मावनोबो जोंखौ फरायनायखौ नांगौ जायो दानि आथि- खालनि मुगायाव थिग बेब बेबायदिनो ओ आबाद मावनायावबो बा ओ मा माबा मोनसे गाव ओ माबाफोर फालांगि खालामाबो जोङो फरायनाया जोबोद गोनांथि नङा होनबा नङाबा
औ नंगौ नंगौ
गुबुनफोरा औ थगायलांगोन नङा होनबा
औ औ नंगौ
जेनेबा जोङो जुदि फरायनाय जायोब्ला जोङो जेरै गोदोथ' जोङो जाखिनि गावनियाव हा दं बेजोंनो जोङो माइ आबादखौल' मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होनबा आरो जुदि नोङो जुदि फरायनाय बा ओ दाथ' जोद गोदान गोदान माइफोरबो ओंखारदों नङा होनबा जेरैबायदि जोङो बेबायदि बा जो माने बेफोरखौ आबादफोरखौबो माने माबायदि माने बांसिन खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै बेफोरबायदि आयदाजों जोङो आबादफोरखौबो मावनो हायो आरो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होनबा? आरो बेफोरनि आबादनि अनगायै जोङो फरायनाय बा जोङो ओ फरायसालिफोरावबो फोरोंगिरि मावहैनाय बायदिफोराव जोङो बायदिफोर खामनो हायो आरो सम जाव समखौबो माने मोजां खालामनो हायो जोङो। जौ गा होनो हायो नङा होनबा?
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसो लाव लेखाफरा गोरों बेबायदि सुबुंफोर सोरबा गिदिद दं नामा?
औ दाथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा गोबां दंसै। सिगां सिगांलाय बेफोरबायदि रावबो एसिग्राब फरायनाय लिरनाय फरायनायफ्राव बारा गोसो होबाङामोन मानो होनोब्ला सिगांनि थासारियानो बेबायदि मोनसे इसिग्राब फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया बेफोरबायदि किन्तु आथि तु मोजां मोनसे ओ साख्रिफोरखौ मोननो थाखाय खोब गोजौ लेबेलफोरनि सा सार्टिफिकेटफोरखौ नांगौ जानाय नाय माने खोब गोसो होनानै फरायनानै लिर माने बेफोरबायदिनो गेदेर गेदेर डाक्टार इन्जिनियार फोर जानायफोरखौ आं नुनो मोनबाय आरो
औ औ नोंगौ।
औ औ नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि?
औ जोंनि ओनसोलावबो ओ जेनेबा गोदोथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैबायदि गोदोथ' फरायाबाबो फरायनायजों जेबो लोब्बा गैयामोन नङा होनबा?
औ औ नोंगौ।
नाथाय दानि आथिखालनि मुगाजों गोरोबफानो थाखाय ओ जोंनि आइ आफा मोनाबो माने फरायनायखौ माने एसे मोजाङै ओ लानो थाखाय थुलुंगा होयो मानो होन बा दानि मुगायाव माबा मोनसे ओ खालामनो थाखाय माबा मोनसे जानो थाखाय ओ फरायनाय बा लेखाफोरा ले-ले-लेखाफरा जोबोद गोनांथि नङा होनबा? आरो रां खामायनायनि बेलायावबो नोङो फरायनो फरायनाय जानांगोन बा गोरों गोरा जानांगोन अब्लासो हागोन दानि मुगायाव मानोना दायो जुग कमपिटिसननि जुग बेनिखायनो औ आरो दायो जोंनि ओनसोलाव गोबां फरायनाय लाइमोन फोरखौ मोनो आरो गोबां फरायगासिनोबो आरो फरायनानैबो दं सोरबा सोरबा फरायसालिफोराव हाबना दं सोरबा सोरबा ओ जेनेबा उम डक्टरफोर दं बेदिनो गोबां दं नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावगोन नामा?
औ ओ जबा फरायनाया जुदि गैयामोनब्ला दाबो जोंनि सुबुंफोरा माने बिदिनो थाङोमोन गोदो जेरैबायदि ओ दंमोन नङा मा होनबा दायो फरायनाय बा जोंनि समाजाव लेखा फोरों गोरों जानाय सु फद बेनिखायनो माने जोंनि हारियाबो दा रगादों दा जोंनि हारिया रिया दा थासारियाव दं बेफोर लेखाफोरा जायैनि रायनो जादों नङा होनबा? औ होनबा नोंथाङाबो एसे फोरमायबा आरो साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो फोरमायनो हागोन ना? ओ जेरैबायदि ओ दायो दायो जि थासारियाव जोंनि हारिया दं माने जोंनि आ हारि हारिमुफोरा दायो जिथास याव जौगादों बेफोर माने लेखा फरा थानायनि थाखायनोथ' जादों नङा होनबा? बिनि सोमोन्दैनोनि एसे फोरमायना
जिहेथु माने दा जोंनि जोंनि हारिनि गेजेरावबो गोबां फरायसाफोर मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारबाय बिनि थाखाय खोब मोजां मोनो गां सिगां नायनो थाङोब्ला बिदिनो अफिसियेलि एडमिनिस्ट्रेसननि खामानि फोर मावग्रा जोंनि गेजेराव गैयामोन खिन्थु दिनै बेफोरबादि एद मिस्ट्रेसन लेभेलाव दिनै गोबां अफिसारफोरखौ जों नुनो मोनोसै जायफ्रा बर अफिसार बिथांमोना बिनिखायनो आं सा सानो जोंनि बरगेजेराव फरायनाया मोनसे खोब गोनां नामा होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ
औ अब्ला नोंथां जोंहा टाइमआबो जानानै फैबाय नामा?
औ औ जाबाय बा जोंनि दिनै बे फरायनायनि सोमो दै सावरायनायखौ एसेबांखिनियाव
औ औ दे